हेलौ। खोनादोना? हेलौ
औ खोनादो ना नोंथां?
औ। खोनादों ना नोंथाङा?
हेलौ
औ बिदिब्ला अह औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों।
औ औ औ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ रायलायजागोन दे नोंथां।
औ अ दा आयदाया जाहैबाय माने ओम गोदोनि मुगा आरो आथिखालनि मुगायाव माने मा मा ओ सोलायनाय फैदों बेनि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदोमोन।
अ रायलाय जागोन दे नोंथां।
औ औ औ दा बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो।
औ। गोदोनि आरो दानि मुगा होनोब्लाथ' गोबां सोलायनायखौ जों नुना फैयो नोंथां। ओ जेरैनाखि जोंना दावबायनायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनाय गासिबो बिथिङावनो माने ओ माखा से आपग्रेड बा जौगानाया फैबाय आरो ना जोंनि गेजेरावहाय। ओ सानानै ला गोदोनि समावहाय जों माने न' बांफोराबो जोंनिया माने ओ थुरिनि बा ओ साननानै ला नाराफोरनि जायोमोन। नाथाय दानिया माने गोबां सोलायबोनो हमबाय। जेरै जोंनिया दा थिंनि जायो बा ओ सिमेट आरो बाला इथाफोरनि बानायनानै जों थायो। आरो दङ' जोंनियावहाय मोन से सोलायनाया जेरै सिगांनि समाव जोंनिया माने कारेन्ट गैयामोन बा इलेक्ट्रिक गैयामोन आरो ना। जाय जेराव बेवहाय जोङो सिगांनि समाव साथि बा बाथिफोरजों आरो लेन्थनफोरजों जोङो ओ थायोमोन नाथाय दा ओ कारेन्ट फैनानै जोङो गोबां बुस्थुजों कारेन्टजों इलेक्ट्रनिक इलेक्ट्रनिक बुस्थुखौ जोङो सालायनो हायो जेरै साननानै ला दै मथर बा मबाइल साननानै ला बेबायदिनो माखासे फांखा आरो जि सुनायाव बाहायनाय माखासे ओ वासिं मेसिन आ बे बाय बिदिनो संनाय खावनायबो दानिया इलेक्ट्रनिकनि जोंना संनाय खावनाय खालाम ओंखारबाय
ओ माखासे आरो दंबावो जोंना बेबायदिनो आबाद मावनाय मानाय बेफोरनि बेलायावबो जोंनिया गोदोनि समाव जोङो बांसिनैनो ओ हाल एवनायखौ जों नुयोमोन। दानि खौ जों नुयो जों हालौवनाय बा सिनफोर दं।
औ।
नंगौ बेबायदिनो जोंना ट्रेक्टरफोरजों बा मेसिनजों जों होयो। गोबां माने ओ समखौ माने खमाव लाबोना होयो आरोना नों थां ओ साननानै ला जेनेबा जोङो हालौनायाहाय ओ एक घन्टा बा दुइ घन्टायाव जोङो जेसेबां खिनो हायोमोन नै बेखिनिखौ माने जोंनिया ओ दा माखासे ट्रेक्टर बा मेसिनफोरनि गेजेरजों जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो जोङो मावनो हायो आरो नोंथां साननानै ला जेनेबा साननैनि खामानिखौ जोङो सानसे बा आदा दिनावनो जों फोजोबनो हानाय जायो आरो।
नोंथाङाबो माखासे ओ जाखिनि सोलायनायफोर नुदों बेफोरनि बागै नोंथाङाबो माखासे फोरमायनो हागोन
ओ नोंथाङा मैया रैथो नंगौ ओ लानानै आथिखालसिम जोंनि ओ मुलुगाव गोबां सोलायनाय फैदों जे टेक्न'लजि होननानै जों बुंनो हायो जे जोङो ओ बहाबाफोर थांनोबा माने गोदोनि समाव गोबां सम लायोमोन माने गारि मथर आतसा। औ। हानाय जाबाय माने थाबनो गोसोबानो माने हायो फुंनि गेजेरावनो माने जोङो थांनो हायो बिदिनो जोंना आबाद मावनाय आबाद मावनायाव जोंना गोबां आपगरेथ जादों गोदोनि समावथ मोसौजों हालोवनाय जायो। आथिखालावथ जोंना ट्रेक क्टर पावार टिलार बिदिनो गोबां जोंना मेसिन दा दों जोंना ओ माइ गायनाय माइ हानाय आ फारन होनाय आरो जोंना मेसिनफोर ओंखारबाय बेनि गेजेरजों माने जोङो ओ जोंनि खामानिखौ इजिलि माने थाबैनो मावनो हायो आरो ओम बेजों लोगोसे जोंना हो गोदोनि समावथ जोङो माइखौ ओ माइ सौनो थाखाय जोंना मेचन गैयामोन हो दा
नोंगौ नोंगौ ओ
लोगोसे माने गोदोनि समाव जोंना ओ
औ
बेजों जोंना माने ओ समाबो माने ओ समाबो गोबां थाहैयो माने खम समनि जाहोनाव जानायनि थाखाय बेजों लोगोसे जोंना दा ओम जोंना टेक्नलजि होनना बुङो ब्ला मबाइल मबाइलनि गेजेरजोंथ जोंना गोबां खामानिफोरानो जायो नङा होनबा नोंथां? माने हो ओ जेरै औ गोदोनि समाव माने मबाइल जाहोनाव जोङो ओम बा बुहुमाव बा मुलुगाव मा मा जागासिनो बेफोरनि सो सोमोन्दै जोङो जेबो मिथियामोन नाथाय आथिखालाव जोङो मबाइल थानायनि जाहोनाव माने जोङो आ माखासे निउसफोरखौ मोननो हायो खौरांफोरखौ मिथिनो हायो माने मा ज जागासिनो बेनि गेजेरजों जोङो गोबांखिनि खोथा सोलोंनो हायो बा जोङो ओ
औ नंगौ औ
ओ मिथिनानै लानो हायो माने बेफोर गासैबो जोंना टेक्नलजिनि गेजेरजोंनो जादों आरो गोदोनि समावथ दा बुङोब्ला ओ सोलोंथाइ लानाय सोलोंथाइ लानाया एसे खममोन गोदोनि समाव ओ गैया नङा दङमोन नाथाय एसे खममोन नाथ थाय आथिखालाव हो बेफोरो गोबां जोंना आपग्रेड जाबोबाय ओ बांसिनानो दा सोलोंथाइखौ इम्परटेन्स होबाय बयब
औ हेल खोनायाखैना नोंथां? हेलौ
गासिनो
औ मोजां खोनायाखै नोंथांनिखौ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ दासो खोनादों एसे नेटनि प्रब्लेम जादों खोमानदां औ खोनाबाय दे नोंथां।
नोंथांनि एरियायाव हा माबायदि सोलायनाय फैदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ आंनि उन्दैनिफ्राय नुबोनायावथ जोंनि एरियायाव सिगां समावहाय ओ मेएनलि सोलायनाया होनना बुङोब्ला माने ओ कारेन्ट गैयामोन जोंनि समावहाय सिगां सम
औ औ औ
दा कारेन्ट फैनाय
औ
ओ इलेकट्रिकआ फैबाय कारेन्टा फैबाय ओ दा माने थानो बा फरायनायनि सुबिदाफ्राबो माने गोबाङैनो बारायलांनो हमबाय आरो ना ओ सिगांनि समाव माने लाइनफोर लाइन गैयि समावहाय जोंनियावहाय बाथि बा लन फोरजों फरायनोबो जोबोद खस्थखौजोंं नुयोमोन जोङो साननानै ला आरो ओ माखासे दंबावो बेबायदिनो थानाय थानायावबो जोंना गोबां खस्थ जायोमोन।
नायोमोनना गोबांनो नाथाय दानिया जोङो एक्ट्रिक फैनायनि जाहोनावहाय गिसिबखौ बाहायनायनि अनगायै जोङो दानिया इलेक थ्रिक जोङो जन्थ्र बा बेसाद खौ बाहायो जों जेरै फांखाखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
ओ मोनसे दंबावो जोंनिया ओ दै बरिं ना दै बरिं बा दै बोखोग्रा मेसिन बेखौ जों बाहायनाय गंफ्रोमबो नखरावनो माने बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरोना दानिया ओ सिगांनि समाव माने जोङो थिंखल थायोमोन दैखर थायोमोन। माने जोङो खस्थबो जायोमोन आरोना नोंथां टाइमाबबो गोबां लस थाङोमोन जोंना जेरै मोनसे खामानि मावनाय बेवहायनो नोङो ओ दै हावखांबाय थायोबा जोंना बेवहाय समाबो गोबां बेखार जानानै थायोमोन जोंना।
दानिया मा जोङो ओ कारेन्टखौ सुइसखौ अन खालामनाय लोगो लोगो जोंना माने दैया हारसिंनो अटमेटिक बोखोबाय थागोन। नोङो दा बेखौ अन खालामनानै नो बिनि सोलायै माने बिनि टाइमावहाय नोङो गुबुन खामानिखौ जों मावबाय थानो हानाय नैबेखौ जाबाय आरो नोंथां आरो सिगांनि समाव जोंनियावहाय माने गारि मथरफ्राबो गोबां खममोन। जेरै ओ दायो गारि मथराबो प्रतेक बयनिबो नखरावनो जोङो थानायखौ नुनो मोनो। जेरै दा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखायबो जोंनिया गोबां सुबिदा जाबाय। आरो लामा सामायाबो जोंनिया। सिगांनि समाव बुहुद गाज्रि हालोदावमोन। दा नैबेबो जोंना मोजाङै जाना फैबाय गायनाय। फुनायनि बेलायावबो जोंना बेबायदिनो। दानिया ओ सिगांनि समाव बयबो नखर उम नखर मोसौजों हालौवोमोन जोङो। दानिया नाथाय खिन्थु बांसिनावनो बयनिबो नखरावनो माने गैयाब्लाबो। साननानै ला हान्द्रेदाव सिक्सटि पारसेन्टाव माने दा पावार टेलार थानाय। खौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ औ
बेनिनो गेजेराव आङो माखासे माखासे सोलायनायाव गेजेरावहाय। गाज्रि बिथिङावबो नुयो माखा जेरै ओ जोंनिया माने ओ अलसिया जाबोनो हमनायखौ आं नुयो आरोना नोंथां जे गावनि मावनांगौ। खामानिखौ मावालासिनो मेसिननि सायाव जों सोनारनानै थाबाय थानाय। नैबेफोरबो माने जोंनि गेजेराव जाबोबाय जेबो जोंनिया देहानि एक्सारसाइस गैला सिगांनि समाव ओ जोङो बयबो माने ओ जमा जमा गेलेनाय मानाय नैबेफोरो सोलियोमोन। फुटबल गेलेनाय ओ क्रिकेट गेलेनाय बायदि बायदि गेलेनाय नाथाय दानिया ओ गोदान मुगाजों हाबफैनाय लोगो लोगो बयनियावबो आखायाव मबाइल थायो दानिया बेफोर गेलेनायखौ गारनानै माने मबाइल थुयै थुयै थानायखौ जोङो न सिङाव थानानै मबेल थुनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ नों-नोंथांमोननि ओन सोलावहाय माबायदि सोलायनाय नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन
औ
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो ओ गोदोनि समाव माने कारेन्ट गैयामोन नाथाय आथिखालाव कारेन्ट दङ कारेन्टनि ओ गेजे जों जोंना गोबां ओम मुलाम्फाफोर जायो बिदिनो जोंना न'फोर गोदो बिदिनो ओं माखासे गाज्रि पइन्टफोरबो दङ जोंना जेरैहाय माने ओ नोंथां बुंनाय बिदिनो गोदोनि समाव गथफ्रा ओ बेलासि समाव बा बिदिनो
हेलौ ओ जोंना थेख जौगानायनि थाखाय माने गथफ्रा मबाइलावनो बिजि थायो थ लोगोफोरजों गेलेया
औ